हेल' हेलौ
हेल'
औ खोनादोंं
अ खबरा बोरै नोंथां
खबराथ' मोजाङानो नोंनालाय
आंनाबो मोजाङानो
आतसा आंनाबो बिदिनो मोजाङैनो सलिनानै दं।
औ दा ओंखाम जाथ' बागै
नोंथांङालाय
दालाइ माथो खालाम दों
आङो दा ओरैनो दङ लामायाव दसे टाइम मोननायजों लामाथिं थाना थाबायनो फैदों।
ए
नोंलाय
आंबो ओरैनो दङ' जिरायनानै
ए उम
नोंथाङा फ्रि दं फ्रि दं नामा?
आंथ' फ्रियानो दालाय दसे सम नोंलाय जेबो खालायाखै
ओहो जेबो खालायाखै होनबा नोंथांआ दा रायलायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन नामा?
आंथ' ओं दा दसे सम थाखाय आंबो फ्रि रायलायनो हागोन हानायालाय
औ दे होमबा जोङो दै बानानि सायाव रायलायनोसै
आतसा औ रायज्लाय जागोन
दैबानानि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होदो नोंथाङा?
आतसा दैबाना दै बानायाथ' दैलां राव जानायखौ नुनो मोनो आरो दै बानाया मानि थाखाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरोंलायनानै होबा मोजां जागोन नामा?
दै बानायाथ' दा दैज्लां बोथोरावाथ' जाखायो। नायालाय औ खोनादों।
औ। औ।
दैज्लां बोथोर मोनफैनाय लोगो लोगो अखा हायो ना।
ओम।
ओमफ्राय औ खोनादों खोनादों नों बुंबा थाबानो जागोन दे।
औ अखा हाबाय थानानै दै दै देरबोनानै
ओम अखा बोथोरावथ' दैया माने अखा हाबाय थायो नालाय औ खोनादों माने आं खोन्थानो मानो होनो जेनेबा अखा बोथोरावथ' दैया जिरांफोराव हाला बायगोन बा जमा जागोन ना।
औ।
बेनि थाखाय माने अबेबा जायगा लायै जायगा दैमाफोरजोंबो बोहैयो बा अखा बांद्राय हाबा गामियारि बा टाउन जायगाफोराबो माने गोथौ जायगायाव माने जमा जासिगोन होनाबा उसिफावनानै जायगा जायगा बारलाङो आरो बेफोरजों बेफोरजोंबो दैबाना जायो माने
औ नोंसि नोंसिनिथिं लाय जागोन ना जाया नोंथां
जोंनिथिंथ' जों गामिनियावथ' दैमाया खाथि माने दै अखा बांद्राय हाबाथाय दैया माने सोरनिबा न' बा सोरनिबा सिलायाव उसिफावो ओमफ्राय दैमा खाथि नालाय बिदिनो दैफोराबो माबलाबा बारायो मालाबा रानो बिदि जायो आरो। नोंसिनिथिं दैमा दैबानाफोर जाथारा नामा ओरैनो
जायो जायो जोंथिंबो दै दैमा खाथि नालाय दैलाङाव उसिफावनानै बे दैमाया उसिफावनानैहाय जोंनि गामियाव लोमसाव साव फैयो लोमसाव फैनानै
आतसा
गामियाव बे बिराद खहा जादों न' सिङाव लोम न' सिङाव लोमफैयो मानसिफ्रा थानो
औ
मानसिफ्रा थानो उसुबिदा जानानै
औ खोनादोंं ओम
जोबोद खहा जायो दैज्लां बोथोराव मानोना दै दै बानाया बिराद खहा खालामफैयो माइ आ आबाद गासिबो न'फ्रा न'फ्राव लोमसाव फैनानै गासैबो माल माथा बुखारलाङो।
औ।
आं नोंथां होननायखौसो बुजिदों बुजिनाय माने ओ जोंनि बे दैबानाया। जोंनि बे सम्पति एबा आबादफोर गायनाय फोरखौ माने नस्थ' खालायलाङो आरो। आरो आरो मालाबा खस्थ'बो होयो मानो ना जों अबबाफोर नुनो मोनो जे दै लोमसावनानै न' बां सोरनाबा बायलांजोबो दंफां लाइफां बायो बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो
औ
दाथ' ओ जायगा जायगा मालाबा अ अखाया अबेबा जायगायाव गोसा हासिगोन बिदिनो माने नख - न'खरफोरा नस्थ' जानाय बादि नुनो मोनो आरो दै बानानि थाखाय
जायो औ
जोंनिथिंबो माने मालाबा समावहा सम लायै सम बिदिनो दै बानायाव उसिफावनानै आबादफोरा माइ गायनायफोराव खस्थ' होयो नस्थ' खालामनानै होयो बेफोरबायदि गोबां माने प्रब्लेमाव गोलैनानै होयो आरो दा आरैनो ओ बिथांमोननिथिंलाय मा मा आबादफोर गायो दैलां बोथोरनि
दायोथ' जोंथिं दैलां बोथोर नालाय माइ आबाद माइ आबाद बादानो सोलिगासिनो दङ'
होनबाथ' बिथाङा माइ गायनो बुहुद रोङो खोमा माइ गायनो फुनो
हो
माइ गायनाय फुनाय बेफोराव बुहुद रोङो
औ रोंनायाथ' रोंजोबो गायनाय फुनाय मानोना जोंहाबो बे आबादखौनो मावनानै जायो नालाय
आतसा माने नआवबो गायखायो आरो
औ गायो
उम ओरैनो नआवलाय खै बिगाफोरसो गायो आबादफोरखौ
दायो फास बिगा गायो
आदसा गायजेनबाय नामा
गायजेनाखैनो फुजेनथ'आखै दाबो
ओम आतसा आंथ' बारा गायनाय फुनायाव गायनाय फुनायखौ बारा रोङा रोंनायालाय होमबाबो माने नुनो मोनो आरो नुनानै एसे मिनथियो बाबो माने एसेबां मोजाङै मिन्थिजोबा दाथ' बिथाङा माइ गायनाय मानाय फोरबो एसे मिथियो नालाय आंनो फोरमायनानै होलाय जे
उम
माइ गायनाय इफोरबायदि
नायोथ' फार्स्टआव खोनादों ना
औ
दायोथ' फार्स्टआव जोङो माइआ माइखौ फोनानै गोबाव दोननानै दा फुनो जाबाय नालाय
औ फार्स्टआवहाय माइखौहाय ओ दैयाव सोमनानै माने साननैसो सोमनानै
औ औ माइलिखौ सोमनानै माइलिखौ सुनानै दोननानै बोखांनानै गाजा खिलि होयो ओमफाय खिलि होनानैहाय ओ दुब्लिखौहाय दुब्लिखौ मोजाङै-मोजाङै हाखौ फोमोननानै हाय माइखौ माबानानै माबानाय जायो
गायो माने
गाया माने फोनाय जायो फार्स्टआव माइलिखौ अ बिनि बिनि उनावसो गोरलै गोरलै खिलिनानै मास मोनसेसो दोननाय जायो आरो म मोनसे जे दोननायनि उनावहाय जों बेखौ बेखौ फुयो फुनानै फुनानै साननै सानथाम दोननानै आरो गायसिगोनलाय
आदसा आरो बे माइ फिथाइ मोननो खैमाससो लायो ओरैनो जेनेबा गायजेननायनिफ्राय मारा होजासिमाव
गायजनायनिफ्राय मा राहाजासिम
औ माने डिसेम्बराव मारा होयो खायसे नभेम्बराव मारा होयो खायसे बिसिम माने गोबावनो लायो खोमाना
औ गोबावआनो लायो
ओंखाराथनो
औ
उ आरो ओरैनो बेलेग मैगं थाइगंफोर खेथि खालाया नामा नों खिन्जों
जोंथिंथ' गायनायानो जा बेफोरबायदि खेथि खालामनायानो जाया मानोना जोंनि दै बना जायगाया
औ
बेनिखायनो ज बेनिखायनो बारा जाया आं
आदसा दां्लाय गामियावहाय दै लोमसावाखै नामा नोंसिनिजों
दायोथ' गैथ'वा अखाया माने मोजां हानाय जायाखै नालाय
आतसा औ अखा मोजां हाबा मोननाय दै गोबाना लोमसावो आरो नोंसिोरनि जायगायाव जोंनिथिंबो लोमसावो लोमसाव नालाय मानो होनबा जोंना दैमा खाथि जोंनिथिं थांनाय सप्ता बा नैबे साननैसो बेयावनो माने दै लोमसानानै आबादफोरखौबोै मैगं थाइगं गायो नालाय जोंना नआव माने दै लोमनानैबा दै उसिनानै जोंना नस्थ खालायफैदों आरो बे खाथिनि दैया फैनानै दा बिदिनो मालाय दैमा दै माखासेयावबो उसुबिदा जायो सम सम आरो मा्लाबा समाव मोजां जायो मानो होनबा जोङो दै रान दै गैयै समाव दै लाबोनो हायो बे दैमानिफ्रायनो नांगौखिनिखौ बिदिबा माने सुबिदाबो दं उसुबिदाबो जायो सम फन र न होनबाथ' माइ बिसना गायथवाखै
गायथवाखै
ए जोंनाबो गायो गायनायालाय होमबाबो देग्लाय गायनाय जागोनो ज जाया नायनोसै बोथोरखौ नायनानै
नोंसिनालाय खै बिगासो गायो?
जोंना ओरैनो ओ देग्लायहाय आदि होनो नागिरदों दस बिगाखौ।
उम।
फोखांबाय थांनाय ओ सप्ता सप्थानैयानो जाबाय। खोथिया फोनानै दोननाया दा फुनो जा थवाखै आरो औ फुनो जाथवाखै। ओम दाथ होनबा समाबो जाबाय नै आं बेलेगाव थांनो।
औ दे होनबालाय।
औ बेयावनो दोनथलायनाय जासि औ।